हेलौ अह नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां अह नोंथां ओ नोंथांखौ खोनानो मोनदों जे नोंथाङा जे थाइबें आबाद मावगासिनो बे थाइबें आबाद मावनायाव ओ मा मा।
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ। अब्ला नोंथाङा बे थाइबें आबाद मावनायनि बागै आंनो एसे फोरमायदो दे नोंथां।
औ। थाइबें आबादखौ बोरै मावो होनबब्ला नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांनोसै जागाय जेननायनिफ्राय माबोरै मावो बुंनो थाङोब्ला थाइबें आबाद मावनोबा जों गिबियाव हाखौ एवनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां खेबसे खेबनै एवनाय जाया नोंथां हाया गेबेयागौ मानि एबा दुफु दुफु जायगौ मानि जों बे एवनानै लाबाय थानांगोन आरो। बेनि उनाव जों हाखौ एवना लाखांनानै मा खालामनांगोन बेयाव माखासे गोबोर हासारफोरखौ जोङो सारनानै होनांगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो बाजार बा हाथायनिफ्राय जोङो थायबें जोलैखौ बासिनानै लाबोनांगोन आरो नोंथां आङो बे थाइबेंखौ। बासिनानै लाबोदों बे थाइबेंआ आंनिया मालिनि होननाय थाइबेंखौ गायदों आं नोंथां बेखौ जोङो गायनो थाखाय माबायदि आदब बाहायदों होनोबा जों थाइबेंखौ मोनसे जखा बा जोङो मोनसे गन दानना लादों जायखौ जखानि थाखाय जों बाहायदों माने बि सिनिफ्राय इसिखिनि जानथायसिम गायनां गौहोननानै आरोना नोंथां बिदि आं माबा लादों आरो जखा लादों बेखौ जखा लाखांनानै आङो बेखौ गायना होबाय गायना होखांनायनि उनाव बियो रजबोनो हमो गिबियाव रज बेखौ जो ङो रजब माने गायनायनि बे जान्थायखौ जोङो बाजि सेन्टिमिटार बा दजि सेन्टिमिटार गोजानाव लानांगौ आरोना नोंथां बेनिफ्राय एसे जेब्ला रजबोयो अब्लाथाय नोंथाङा बेहाय हाखौ एसे जावखां जावखङै खोखां खोखां होनांगोन आरो बेयाव माखासे हाग्राबो रजबोबाय थानायखौ नु जायो हाग्रा रजनायनि थाखाय जोङो बेहाय हाग्रा थैनायनि मुलि बेखौ बाहायना ङा आरो ना नोंथां आखायजोंनो दांनांगोन माने माखासे जोंना ओ हाग्रा दांग्रा आइजेंफोर दंना बेखौ लानानै हाग्राखौ जोङो दांनांगोन आरो नोंथां बा हाग्राखौ बु नै गारनांगोन ओमफ्राय जोंङो बे नि थाखाय जोंङो नैजि दिग्रि सेलस थामजि डिग्रि सेलसियास बे बिदुंआव थाइबें आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां थाइबें जायोब्ला जोंना गरम बोथोराव थाइबें जायोब्ला थान्दा मोनोना देहाया दाथ गरम बोथोरनि समाव थाइबेंङा जोबोद माबायाव हाथाय बाजाराव गोनांथि बा फानलाय बायलाया जाबाय थानायखौ आं नुयो। बा आंङो फानहरबाय थायो आरो नोंथां ओमफाय ओ जोङो जेब्ला थाइबेंआ एसे एसे जौखांबोयो अब्ला बेहाय जोङो दै होबाय थानांगौ नों थां थाइबेंखौ जोङो थायजासिम बा बिबार बाराजासिम जोङो दै होबाय थानांगौ जायो माने दै आबा दै योब्लासो जोंहा थाइबेंआ मोजां जाबोयो आरो जेब्ला थाइबेंआ एसे दावखोबोबाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालामो औवानि जोंसि थुनानै औवाखौ खाथि सैनानै जोङो खानानै होयो आरो मोनसे गोलाव दान्दा लायनानै बेयाव जोङो। खानानै होयो जाहाथे थाइबेंनि बिफाङा मारखोनो मोनो आरो मोजाङै फिथाइ होनो मोनो बिनि थाखाय सोरबा सोरबाबा हायावनो मानला होनानै थाइहोयो। नाथाय आं बिदि खालामाखै बिदि खालामबा जोंहा एसे गाज्रि जायो बेनिखायनो आङो गोजौआव दों आरो नोंथां बिदि गायदों गोजौ दावखो होनानै जुदि हायाव गायोबा नोंथां थाइबेंआ मा जायो जोंना गुफुर गुफुर गुफुर जायो माने गरम जायो। दा हायाव थाबाथाय माने इसे गिसिखांनाय जायो। बेनि थाखाय गुफुर जायो बेनिखायनो बिदि बै सां रखमै आदब बाहायनानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां ओ जि मोनसे समाव जोंहा थाइबेंआव ओरैबायदि बिबाराव बेरेफोर फैयो बे बेरेफोरजोंनो जोंहा बिबारनि हायना नांनाय जायो बे हायना नांनायजोंसो जों फिथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां बे फिथाइ थायनाय समावबो जोंहा गोबां बिबांनि एम्फौफोरा फिथाइफोरखौ जायोबा एम्फौ सुना गालाङो बेनि थाखाय जोङो मा खालामो मुलिथ बाहायनो हाया नोंथां थाइबेंखौ जागोनसो नालाय बेनि थाखाय जोङो एम्फौ खारहोनो थाखाय मोनसे आदब गुरु मेथाइ बायनानै जोङो मा खालामो बे थाइबें आबादाव गुरु मेथाइखौ खाबथानानै दोनहैयो आरो प्लास्टिकआव बोननानै मानो होनोबा बे गुरु मेथाइखौ जानानै बिसोरो गुरु मेथाइआ थाइबेंनि दैसिन नालाय थाइबेंखौ जायाबालानो बिसोरो गुरु मेथाइखौ जानो नागिरो आरो ओमफ्राय जों बिनिफ्रायनो जोङो एम्फौफोर खौ थाइबें जानाय थाइबेंखौ एम्फौ जानायनिफ्राय जोङो बासायनो हायो आरो जोदि थाइबें फिथायनो दायरेगै मुलि होयोबा जोंहा सुबुंफोरनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना बेफोरो बिदिनो जोङो थाइबेंखौ मावना ओमफाय ब्रैजिबा आरो दजि साननि गेजेरावनो जोङो बिनि फिथाइखौ बा बेनि रिजाल्टखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां जायनि गेजेर जोङो बेखौ आबादखौ मावखांनानै जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननो लांनो हायो। आथिखालावथ थाइबेंआ सेरसेयाव नैजि रां नोंथां आङो निजा मालाबा हाथाय बाजाराव फाननो लांबा नैजि राङाव फानो जुदि सोरबाफोर
पायकारि फोरा बायनानै लाफैब्ला
ओ जिनै जिथाम राङावनो हरनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय ओ बेबायदिनो बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनानै दिहुननो हानाय मोनसे आबाद होननानै मोन बुङो बा मोननो हायो आरो नोंथां थाइबें जानायजों माखासे जोंहा गोबां देहानि बेरामफोराबो खारो होननानै मिथि मिथिनो मोनो जेरैहाय सोरनिबा किदनियाव अन्थाइफोर जादोंब्ला बेखौ थाइबेंखौ नोङो उदै खालियाव फुं समावनो जायोब्ला बेफोरो एसेबाबो मोजां जायो मानो होनोब्ला थाइबेंआथ मोनसे दै बोसथोसो नालाय दैजोंसो दाजानाय रखम बेनिखायनो जु जुदि सासे सुबुंनाव दैनि गोनांथि जादों बा दै लोङा बे सुबुङा अब्ला थाइबें फिथाइखौ जाबाय थायोबा बेजोंबो बे किदनि जानाया अ किदनियाव स्टन बा अन्थाइ जानाया बेयो लासैनो गालाङो आरो लोगोसे बिदिनो थाइबेंखौबो गोबां मुं दं थाइबें फोराबो नाथाय आं बांसिन मालिनिखौ मावनायजायो आरो मालिनि मुंनि थाइबेंखौ
खोनादोना नोंथां औ औ नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङाबो आं आबाद मावनायफोर बायदि माबाफोर आबाद मावो नामा औ मावो औ औ नोंथां औ आं दायो औ रबार औ आं माबाखौ मावो आरो रबार बि
औ रबार आबाद ना नोंथां औ औ मिथिगौ नोंथां जोंनिखिबो मावनाय जायो नाथाय आं बेफोरनि बागै एसेबां गियान गैया नोंथां औ जागोन नोंथां
जेनबा रबारटा मोनसे गोजौ हारिनि बिफां बा औ ओ मोनसे गिदिर देरग्रा बिफां आरो बेवहाय मा जायो जेनबा रबार बिफांखौ जोङो गोबां रोखोमनि हायावबो जों मावनो हायो बा गोबां हानि बिबाङाव मावनो हायो औ जोंनि बुहुमखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे गाव गावनि नखरखौ खुंनायावबो हेफाजाब होयो मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा मिथिखागौ जे बिफां लाइफां गायनाया जोंनि बुहुमखौ बा जोंनि बुहुमनि अक्सिजेनखौ अक्सिजेननि बिबांखौ बांहोयो दा आङो बेखौ साननानै बुहुमनि मा माखासे बारहावानि बागै साननानै आरो आंनि न' बागै साननानै आङो र -राबार बागान बे माबाखौ मावदों आरो ओ गुबैयै बुंनो थाङोबा रबार बागाननि थाखाय बारा गुदुं बारा गुसुबो जानो नाङा जेनबा नैजिबा डिग्रि सेलसियास आरो थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जानांगौ ओ माबाया दं बे ओ जे जायगायाव नोङो रबार आबादखौ मावगोन बे जायगाया जायगानि माबाया बिदुङा बेनि उनाव मा होननो हायो जोङो ओ रबार राखौ रबार बागानखौ जेब्ला जों गोरलै गोरलैयाव गायगोन ना अब्ला ओ बिनि ओ माबाखौ जेनबा मा होनो बेखौ जेनबा ओ बिनि ओ मा होनोमोनलाय नोंथां जेनबा मोनसे जायगानिफ्राय बे मोनसे जायगायाव गायनाय ओ जेनबा बिनि गायस्लायनायथ होनला नोंथां बेखौ जेनबा बिनि गोजान गोजान आरो ना जेनबा फांसेया बेयाव फांसे अ अ जानथाइ जानथाइ नोंथां औ बे जान्थाया जेनबा बा फुटसो जानांगोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला रबाराथ गोजौ गिदिर देरग्रा बिफाङा बिसोरो ओ ओ दैखौ हानिफ्राय दैखौ गोबाङैनो बोना लायो बेनिखायनो जोङो गोजान गोजान गायनांगौ आरो ओ रबार आबार रबार आबादखौ मावनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जेनबा जोङो रबार्टनिफ्राय मोनसे आथा मोननो हायो बे आथाजों जोङो ओ माखासे गोबां रो प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बा रबारनि मुवा बेसाद बानायनो हायो ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला रबार बागान रबार बागानखौ ओ गुबुन गुबुन हादराव मावनाय जायो जेरै थाइलेण्ड इनडनेसिया ना मालेसिया आरो जोंनि इण्डियआवबो मावनाय जायो दा बेनिखायनो आंबो सान्नानै जेनेबा रबार्ट बागानखौ आंबो मावगोन आरो आङो बुहुमनि बा जोंनि आबहावानि ओ अक्सिजेन बिनि बिबांखौ बो आं बांहोगोन बेखौ सान्नानै आं बे रबार्ट बागानखौ मावदों आरो।
ओ
जेब्ला नोङो बिफां बिफांखौ गायखाङो बेखौ जोङो गायनायनि उनाव जों बेनि थाखाय माखासे ओ दै आरिफोर होनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंना बिफां लाइफां बा आबादफ्रानो दै नङाबानो जाखाया बेनि उनावहाय ओ ओ गायखांनायनि उनाव जों नेनांगौ गोबां गोबाव नेनांगौ जेनबा दनिफ्राय स्नि बोसोर सिम नेनांगौ आरो मानो होन्ना बुङोब्ला जोंहा बिनि आथा जानायाव गोबां टायेम नांगौ समाव जोंङो बेसेबां हायो एसेबां जोङो जोंनि रां रुफा गारनानै जोङो बे बिफांखौ मारै मारै फेदेरगोन? बेखौ साननानै जोङो माखासे ओ मा होनो हाजिरा मावग्रा सुबुंफोर बेखौ लानांगौ जायो ओ बारा खरसा जेब्लाबो जेब्ला जोङो बिफांखौ गायखांगोन बिफाङा देरगोन अब्ला जोङो अब्लाल बांसिन नायनांगौ जायो हाग्राफोरखौ एवनानै होनांगौ जाहाथे बे हाग्रा बा बि-बिफांनि लानो गो खौ जाहाथे लाया बा बेवहाय ओ ओ जेनबा दैया बिसोरो गोबाङैनो सोबो नालाय बेनिखायनो खाथि खालायाव जोङो बारा बिफां लाइफां एक्सट्रा माबा गुबुन रोखोमनि ओ लाइफांफोर बेफोरखौबो दोन्नो नाङा आरो दा जों ओ रबार रबार बिफांनिफ्राय जोङो राबारखौ माबोरै दिहुनो होनब्ला जेब्ला फिफाङा ओ द बोसोर बा स्नि बोसोर जायो अब्ला जोंनि माबाया आथाया बेना माबा जायो आरो इसे ओरै जायो बेवहाय जों मा खालामनांगौ ओ बेलासि समाव बा सानसुआव जोङो बे रबारखौ ओ बिफांखौ जोङो बिनि बिगुरखौ हाख्लाबनानै बै हाख्लाबनाय माबा जायगायाव जोङो बथल बा माखासे दुंग्रा बा मुख्रा माबा गोनां बथलखौ हासनानै जेनबा हासनानै ओ जोङो बे आथाखौ आजावनो थाखाय बेनि अ आगजु बानायना होनांगौ जायो आरो ओ जोङो मोनायाव बिदि बेलासियाव बिदिनो बिफांखौ हाखागोन जोङो बिदिनो बथल हासनायखौ खाबथागोन रबारखौ आजावनो थाखाय ओ बिदिनो खालामै खालामै खालामनानै जों गासिबो बिफाङाव जों बिदिनो खालामगोन। बिनि उनाव जोङो अखानायै बै रबारखौ बखना लायगोन आरो दा बखना लायनानै जोङो बेखौ ज मोनसे बाल्थिङाव दोननानै बेखौ जोङो मोनसे मेसिनाव बेखौ जनो मोनसे जोंनि नआव आथिं गाहोग्रा बायदि बिनि बा बस्था बायदि जोङो बि। नि महर होनांगौ आरो बिनि महर होखांनायनि उनाव जोङो। ओ बेखौहाय सान्दुङाव फोराननांगौ सान्दुङाव फोराननानै जोङो बेखौ ओ हाथायाव फानहैनांगौ आरो जेनबा माखासे जेनेबा बिदिनो कलकारखानायाव जेनेबा बे रबारनिफ्राय माखासे मुवा बेसाद बानायग्रा बिथांमोना। बायनानै लांफैयो आरो जेनेबा जों बेखौ ओ कुन्टेल हिसाब बा केजि हिसाबाव फानो ओ दामा गोबाङानो ओ जों गोबां दां रां-रांखौ मोननो हायो मानो होनबा बेना दामा सोलायबाय थायो अब्लाबो बिनि दामा गोबाङानो ओ बेबादिनो जोङो बोसोराव बोसोराव जोङो ओ से बिघासोबाबो जोङो से लाख रांखौ जों मोननो हायो आरो जोङो से लाखखौथ बाद होथ जेनबा जोङो मास मोनसेयावनो जोङो जि रोजा जिबा रोजा बेनि गेजेराव जोङो मोनखायोखा ओ बेनिखायनो आङो बे आबाद खौ मावनो ओ सानदों-सानदोंमोन ओमफाय मावदोंबो आरो ओ दा आङो बिदिनो आरो इयुनाव आं बारायलांबावगोन आंनि आबाद मावनायखौ जाहाथे जेब्ला आङो आंनि ओ थांखिसिम सहैयो ओ बेबायदिनो आङो जेनबा बुहुमखौबो हेफाजाब होगोन आरो आंनि नखरखौबो हेफाजाब होगोन बै मोननै बाथ्राखौ साननानै आङो बे रबाट बागान
बुजिबायना नोंथां औ बुजिदों नोंथाङा आथिखालाव बेसेबां बिगासो राबार बागान बा राबार आबादखौ मावगासिनो दं नोंथां औ आंथ दा नोंथां ओ थाम बिगाल मावनानै दङ औ औ
से हाफोरखौ जेनेबा आंनि फालांगि खालामनायनि ओ रांनि खामायनायजों आङो बायदेरनानै आङो आरोबाव बा बिगासोखौ आङो बायदेरनानै आरोबाव आङो बे बा बिगायाव बे रबार बा आंखौ मावबावगोन आरो नोंथां औ नोंथां
बाथाखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों बा सोंथि खालाम लु बैद आरो नोंथां नोंथाङा राबारखौ बुंदोंदि गोबां टन हिसाबै फानो होननानै ना नोंथां हालला हिसाबै सेरसेयाव आथिखालाव बेसेबांसो थांदो दामा